खोनादोंना मा खालामामोन नोंलाय मा खालामामोन मा खालामामोन नोङो खोनायाखै बबेयाव दं नोङो
खोनाबाय ना
नों बबेयाव दं
हेलौ
नों बबेयाव दं नों बबेयाव दं खोनागोना खोनायाखै नोंना थावर नाङा नों अबेयाव दं खोनायाखै
औ खोनाबाय आदा खोनाबाय
मा जाखो खोनादों दा खोनायाखै मारै जाखो गासिबोनाबो टावार नाङाबालाय बोरै जाखो खोनादोंना खोनायाखै
हेलौ
मारै जाखो
खोनाबाय दा
खोनागासिनो आङो नोंनिखौहाय
दे
मायाव दं नोंलाय आं दहायनिफ्राय रायज्लायगासिनो खालि ओइ-ओइल
दे एबार जाबाय दा खोनाबाय दा
जागासिनो औ
ओम-ओमफाय मोजां खबर दा आङो नै जोंनि अफिसावनो दंथयो
अ आं आं हरग्रोनाय हिसाबै आं रायज्लाय गोरनोसै नोङो नोङो फिननायखौल होलांबाय थादो ओम ओरैनो जोंना जोलुर बाद बादायलाय नायावहाय साबैसे फैयो
साबैसे माने जों जोलुर बादायलायनायाव दा ओरैनो गासै सा आतजन जायो आरो माबा मा होनो बेखौ ओ दाइनजन जायो ओम
ओमफ्राय जोंनि बिदा गिदिरफ्राबो थाजोबो दा बिदा गिदिरफ्राबो थाजोबो ओमफ्राय आं आंल ना आंबो जेब्ला सोलाबो अब्ला आंबो थांबाय थानोसै।
चम दहायबो माबा फैदोंना मा होनो बैयो नोंसिनि खाथिना। सेंग्राया
मैथाया।
औ
मैथाया।
औलै मैथाया गोखैया।
उम बेखौनथ बुंना नोङो मिथिं गोलाव गोलाव बेखौनोथ बुंनांगौब्रा नोङो। ओमफ्राय नोङो बिनिफ्राय सोलों जेननायनिफ्राय गरबेसे गल सोखो?
अ सोनाया सोनायानो जाहैबाय। आङो दासिमाव गरनैसो जाबायदां गरथामसो
गरनै गरथामसो जाबाय सो सोनाया ओमफ्रायो जाय जेनो बादायलायनायाव जाय जे जेनो बियो‌ मा गस्ला खुनाय नंगौ ना नङा।
गस्ला खुनांगौरा गस्ला खुआबा जाया लांथिया खुनांगौ गैया नै साननैया जि जोंनि टिमनि एगेन्स्टआ साननै खुनां गासिनो।
ए ए बिराद गोरों गोरों दं। थार नामालै?
ओमफ्राय दाख्लै बिसोर जोंखौ हेलाबाब दाख्लै बिसोर फेजेनगासिनोब्रा। ओमफाय दा जोंखौ खौहाय माबाबाय एबाराव जोंखौ जों देरहालायबाय एबाराव।
गोरों गोरों दंथार नामा जोंनि
गोरोङाथ दा एसे एसे गोरोंनो दङ दा जोङो बिदिनो माने मानसिफोरजों माबा जेन नागिरदों आरो ना। ओ बादायलायनाय जोनो नागिरदों औ बिदिनो बेदरफोरनि होयोबा ब्रयलार अमा फोरनि बोरमाफोरनिखौ जोगोन
अ आटसा आंबो आ-आ-आंबो जोगोन दे आंखौबो खबर हर औ थांगोन आं आं दा सोलाबथ' ने जाथाराखै आंना बेलेग आंना गारियाबो जायाना
उम उम ।
गाबाय थाबाबो गाबाय थाबाबो माबाखौनो खालामनो हानो नागिरा सिथारखौनो होनो हानो नागिरला ओमफ्राय एफा गोजानावमोन न'आ थायोबानदे साइकेलबोजों थांनो हायोमोन दा न'आवबो थायाना आङो ओरै बेलेगआवनोस बेयाव थायो आं मावग्रायावसो दा बेनिफ्राय एफा गोजोन थांनानै आरो फैफिननांगौआबो गोजान जायोना आरो बोथोरनि ओरै फारसेथिं बोथोर नि ओमफ्रायबो माबा जाबाय उसुबिदा जाबाय थांलाय फैलायनि बिदि आरो औ ।
औ औ ।
बेनिखायनो आङो जयेन जाहैनो हायाखै आरोखि नोंसोर जों नुजाहैनो हायाखै
उम उम उम ।
जेबो नङा दे उनाव नोङो सम मोनबा सम‌ मोनबा फै बानो जाबाय गावनिबो थाखाय माने बै नोंनि माने जिउनि माखासे
ओ मा होनो बेखौ संसारखौ थाखाय नोङो सोलाबाखै संसारनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय ओंखायनो नोङो जेब्ला संसार खामानिखौ एसे दोनथनानै माने दोनथआलासिनो जेनेबा सम बन्द मोनोबा फैबानो जाबाय आरो
समखौ दिहुननानै थांगोन आं मालाबो जेब्ला थाङो अब्ला मिलायहैबाय थासिगोन जेनेबा गैला उदै देरबाय आंनाबो उदै फिसा खालामनो थाखायनो ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै खारनांसिगोनलाय आं नङाबा जानाय नङालाय
ए खौबो फिसा खालामनो फुं फुङाव सामफ्रामबो खारबानो जाबाय माबानिफ्राय ननिफ्राय ओरै ससे बै सिम माबासिम मा होनो बेखौ बै अफिसफोरसिम बै माबासिम हाइरड मेन हाइरड सिम
आरो आंना जुथाबो बायनांगौ जुथायाबो गैयाना आंना
जुथाया जोंनाबो बिदिनो बायसाबलाबाय बैहाय माबायाव खाथियावनो। गोजौ माबा दालां लामा मोननि सिगां
औ दा दंजोबो मोजां ना होमबालाय जोंना गासै जिनैजन जिनैजन जागोन ना जायालै गासै जोंना? जिसे जिनैजौ जागोन दा जोंना? जिसे बा जिनै औ औ
गासै जायखिाया दा ओरैनो आ जन दाइनजन गुजन ओमफ्राय जि जन जि ओमफ्राय दा जिजन दंथयो ओमफ्राय आइदिया जि जिसे जिसे जन
जिसे
माबालाय माबाफोरखौ लायाखै नोङो नै मुसुखामोनखौ लायाखै नोङो?
अ इयावथ' बिदि बुंजाया नामा?
जेबो नङा बेयाव मानो बुंजाय जानांगौ मानो नामालाय जेबो नङा ना
बिदि होन्दोंना आ दाख्लै बिदि होन्दोंमोन।
जायो बुंजायो। ओरै बादि ओरै बादि आरोना बेथ जोंथ थंखौहाय रायलायाखैना मुंखौल'सो गाबज्रिदों दा जोंलाय।
ए बिदि होनो मोनानो जायखिया बिदि होनजायानो। बेनोथ' जायखिजया होनजाया होनदों आ रो जायखिया अरजाया दे होनजाया होनदों।
उम
होननाङा होनदों आरो बिदिनो मालायनि माबाखौ जाखि जाया मुख मुख
थंखौसो बुंनो नाङाब्रा उमु उमुखफोरखौहाय जेबो मिथियाना बिदि, मुंखौहाय बुंजायो बिनि मेन खोथाफोरखौहायसो बुंजायाब्रा बिनि थंफोरखौहाय बि जिरनानै मोजाङै रायलायजाया बेफोरबायदिसो होनदों।
बिदि होन्नायखाय जों माबायखै आ दाबो इउस खालामथाराखै नालाय।
नै नोंनालाय मारै जालायखो बेलाय जागाय थै होनबानो जायो नखर
बाहायफेराखै
दालाय सोर सोर थायो?
दाथ' जोङो ओ ओरैजाय ओ सानसुफोर लागो लागो ओमफ्राय आमथिखा लागोन सासे सानथिफुर लागोन सासे, ओमफ्राय उम, दा जों बेनो थाथ'यो ओमफ्राय आं
उम
बिनो
ओमफ्रायो रांफोरखौलाय आरजिनो हायाखै?
होम
रांफोरखौलाय आरजिनो हायाखै नोङो? दस्रा दस्रा लोगोफोर जों रायलाय अननानै दस्रा दस्रा सिख्लाफोरनि नाम्बार बिहराखै नों?
सिख्लाफोरनि नाम्बारथ' गैयालै अबे सिख्लाफोरनि नाम्बार लानो।
थाखानायाव लाला बायनोसै
आया रायलायनायानो जोंना बिदि जोंसो जायोना एरहो नांगौसो नालाय बांहो नांगौ नालाय औ माखौथो रायलायनाय बायदि मोनदों नोंलाय?
खै माने आङो माखासे बुस्थुआ सोरबा सोरबा गोसो गैयाना ओंखायनो आं बुंनो बायोलै ।
औ औ सोलाबलायानो जाहैबायना आरो बांसिनानो -
उम
दा बेनो जोंना जेरैबो जारला
जारलाथ' आरो
उम
माथो खालामनो
आब' फोरोंगिरि स आब' फोरोंगिरि सानैजोंलाय रायलायहराखै नों?
गैयाब्रा रायलाय मोनथ'वाखै । दा दहाय नै सासेया मानसि गा मानसि गाहाया रायलायदोंमोन सानथिफुरनिया
ए
ओमफाय दा रालाय खांबायदां
आंनाबो सिगाङावहाय बिदिनो रायलायनानै आंजोंसो सि सिगां रोखोमा आब' फोरोंगिरिया सासेया जोंनिथिंजायना आं जोंसो फास रायलायदोंदां दिनै ओमफ्राय सासे जाबाय दिनै रायलायदोंमोन गैया टावारानो नाङाब्रा ।
ए
टावारानो नाङा एकदम ओरै खारलाय ओरै खारलायसो थानानै रायलायदों बेसोरा।
उम उम उम उम
नङाबा एदम मिलायथारानो रायलायनायानो
उम उम उम उम
जि गोबाव गोबाव थाहाब लायनांगौ जायो ।
ओम ओम ओम
ओमफ्रायो अखाफोर हानायाव दहायो गेले जादों जोलुरा?
जोलुरा गेलेजादों ओमफ्राय बुस्थुआ जों अखा हानायाव गेलेयासै बिनि उनाव हागानानै गेलेदों ओमफ्राय फार्स्टआवबो अखा हायै समाव जों एसे प्रेक्टिस खालामदों माबा खालामदोंमोन सोलोंदोंमोन बिनिउनाव अखा हाना होबाय दाना हा
औ ओरैनो बेसे गोबाव गोबाव गेलेयो जेनबा नोंसोरो
गेलेनाया जोङो ओरैनो ओम से घन्टा गेलेयो जों
ओ से घन्टालथार
औ
आंना एकदम लस जाथारगोन ना बिदिबाथाय
ओम गेलेनायास से घन्टालआलाय एरगासेयावनो जागोन माथो
थोथ बिदि जायो नामा बिदिजायाब्रा जाद्रायानाएथ
खल सोनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट नोंसोरो गावजों गाव रानलायफिनो
जों माबा जागोन वान ओ से आरो ओ थामजि मिनिट बिदि जागोन
इसर बेसिमसोल ओरैनो जेनेबा बेसे समनिफ्राय गेलेयो
समा जेनेबा जोंना दहायो र बेसेबां सम मोनथाय समा दहायो माबा जोङो ओ द थामजि रिंगासोआव गेलेदों खोमा ओमफाय दा स्नि थामजि रिंगासिम गेलेदों नां
एसे बारदों आरो स्नि ओ माबा बाजि रिंगासो जाहैदों
ओ दे होमबा फंबाय दोनथसै दे खोनाबाय औ दे दे
औ